खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनाबाय हेल' औ औ औ नोंथां खोनाबाय औ औ नोंथां आं दा दङ ओरैनो औ नोंथां खोनादों हेल'
औ बुं दे
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ खबर सबर मोजां नोंथां ओरैनो
खबराथ' मोजाङैनो दं नोंथां
अ खबरा मोजाङानो नोंथां गुदुं गुसु बिदिनो जिउनि दावहायाव
औ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना माने आङो नोंथांजों मोननैसो बाथ्रानि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
अ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां हागोन नोंथां हागोन आं दा एसे फ्रि बायदियानो दा नोंथाङासो मानि सायाव मानि ओ मा खोथानि सायाव बिदि रायलायनो थाखाय आं फन हरदों आं बुजिनो हाया नोंथां दा नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो नोंथां दे
आं नोंथांजों जोंनि जि दामनाय देनाय आरो हारिमु गान्नाय जोमनाय बायदिसिनानि बागै आं रायज्लायनो सानदों नोंथांजों
अ नोंथां जोंनि जोंनि माने जोंनि बर' हारिनि
औ दोरोङारि गाननाय जोमनाय औ औ नोंथां दामग्रा देग्रा औ बिदिनो जानाय लोंनायफोर बायदिसिनानि बागैबो नोंथाङा बिफो सोरनि बागै मिथिगौल' आंनो गिबियाव बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि बागै एसे सुंदुयैब्लाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
मिनथिनाया एसे मिनथियाबो नोंथां अब्लाबो आंनिफ्रायबो नों एसे लादो नोंनिफ्रायबो आं एसे लानोसै अब्लानो जोंनि मिथिलायनाय बा जोंनि हारिनि मिथिलायनाय बेफोर एसे बांगोन आं बेखौ सानो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा जों बिदि गावजों गाव ओ मिथिहोलायनायाबो मोनसे जिउनि बा जोंनि थांना थानायाव मिथिलायनाय बा रोंनायनि मोनसे मोनसे ओ जोबोद मोजां मोनसे लामा ना नोंथां
नंगौ नोंथां आरो इयुन जोलैनि थाखायबो मोनसे लामाखौसो दिन लांना होलांनो हायो आरो नों
सैथो नोंथां सैथो दायो होमबा जोङो नोंथां दामनाय देनायनिफ्रायनो जागायनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां दामनाय देनायनिफ्राबो जागायनो हागोन नोंथां
औ ओ नोंथां जोंनाथ' जेन'बा जोंनि हारिनि थाखाय माने जोंनि हारियाल' बाहायनो मोननाय माखासे गोबां ओ दामजु ओंखारबाय माने जोंना सरखारा फोसावना होबाय माने बियो जोंनिल' जेरै ओ खाम जथा सेरजा बेफोर आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौथ' जि आइ तेकआव मुं मोनलाय
अ-अ-औ नोंथां माने बेयो ओ जोंनि बर' हारिनि नंगुबै दागजु जायखौ जोंनि बर' हारिया गो दो संसार जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौआ बेफोरखौ दामनानै बा बैसागु रंजादोंमोन बा खेराइफोरबो फुजा होबो दों बेफोर आरो नोंथां जायनि थाखाय दिनै बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे नंगुबैु दागजु आगजु दामजु बा आगजु जानानै थाबाय जायखौ गुबुन हारिया बियो जोंनि होनबाबो बेखौ बिसोरो लानो हा थाला आरो नोंथां दा नोंथाङाथ' नुखाबाय जानांगौ जेनेबा जोंनि खेराइ फोरबोआव औ जोंहा मोनसे थालांबावदों नोंथां नंगुबै जेरै ओ बर'नि सिफुङा गरंबा बे गैयाबानो जोंना मा जायो नोंथां ओ जोंहाथ' बर' हारियाव खेराइफोरबो होयो ना नोंथां बे खेराइ फोरबोआव बे सिफुं गरंबा गैयाबा जोंनि खेराइ फोरबो होनाया आद्रा जायो नोंथां नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ बे बाथ्राखौ नोंथां
आंथ' एसेबां मिथिया नों थां मानो होनोब्ला जोंनि साइडखैजाय जोंनि जि जों थानाय जायगा बेहाय एसेबांदि खेराइ फोरबो फालिनाय आं नुनो मोनाखै नोंथां
औ नोंथाङा नुवाखैबाबो औ औ होनबाबो नोंथाङा ओ बिजाबफ्राव फरायनो मोनदों जानांगौ नोंथां
औ बिजाबफोराव आङो फरायनो मोनदों नोंथां
दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायनो नामा नोंथां आंबो जाहाथे नोंनिफ्राय बिनि एसे आं मिथियै माबाफोर दं नामा बेफोरखौ मोननो हायो नोंथां
खेराइ फोरबोबाबो आङो एसेबांदि मिथिया नोंथां बेनि बागै जा मिथिगौ नोंथाङानो बुंखाबाय बे फोरबोनि बागै बुंनो थाङोब्ला हारिमु जों जा हारिमुनि हिसाबै रायज्लायगासिनो अब्ला बेहाय माखासे मोसानाय मेथाइ रोजनाय बायदिसिनाया थाफादेरो आरो नोंथां आरो माखासे फोरबोफोरा था थाफादेरो
सैथो नोंथां
जेरै जोंनि दा बे हारिनि थाखाय मख'जाथावथि फोरबो हिसाबै बुंनो थाङोबा बैसागु फोरबो मागो दमासि औ काति फोरबो बे मोनथामा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो सोलिबोबाय थानाय फुजिबोबाय थानाय फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो आरो
औ माने एंगार हायै जायनि ओ जायखौ एंगारोब्ला जोंनि हारिया एसे माबा गोमानाय
गोमानाय खोमानाय बेयो एखदमबारे जोंनि गोसो देहा सोलेरजों नांथाबनानै दं आरो नोंथां बे मोनसे जोंनि जिउनि बाहागो
औ नोंथां दा नोंथाङा ओ जोंनि बे बैसागु फोरबोनि बागै ओ एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन बैसागो फोरबो बुङोब्ला बर' हारिनि मोनसे देरसिन रंजानाय फोरबो नोंथां
सैथो नोंथां सैथो
सैत्र दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायजेनो नोंथां बे फोरबोआ स्नि सानसिम थायो गिबि सानाव जोंहा मोसौ थुखैनाय जायो जायखौ संक्रान्ति सान होननायबो बुंनाय जायो
औ नोंथां
बिदिनो सेथि सानाव दङ जोंहा फुजिनाय बा न'खरनि गेदेरफोरखौ सि सिबिनाय मान होनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय दिन्थिनाय आरो
औ नोंथां
साबै दङ आलासि बायदिसिना फैनायफोरखौ जोङो न'सिम लेंहरो आलासिफोरखौ लेंहरो जाहोयो लोंहोयो बिदिनो गोबां दं गावबा गाव माने दे सानफा सानफा सानफा गावबागाव गावबागाव बाहागो राननो हाखादों आरो नोंथां बेनि बागै आंबो मोजां मोजाङै मिथिजोबा बेजों लोगोसे जोङो बे बैसागो समाव माखासे गोखा गोखै मैगं-थाइगं खौ बुथुमनानै जानाय जायो
बेबो मोनसे जोंनि बर'नि एंगार हायै ओंख्रिखौनो होनजाबायना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
आं फंनैसो बुंनो नामा नोंथां बे गोखा गोखैनि सायाव आं जा मिथियो आं ओ मिथियैखौ नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो आं बे ओ जेनेबा मबे दिनाव जायो आं बेखौथ' बारा मिथिला जायखिया बे जानायनि आन्दोआव मा दं बेखौ आं एसे मिथियो आरो नोंथां ओ नोंथां बे जेन'बा नोंथाङा होनदोंमोनना सैथ्र मासनि ओ माने औ जोब जोबथा साननिफ्राय ना जेनेबा जोंनाथ' बोसोर गोदानाव ओ बोसोर गोदाना बर'फोरना बा-बांला बे माबानिफ्रायसो जायोमोन ना
औ बैसागनिफ्रायसो लानाय जायो जोंनि बे बेयो जों इंराजि इंराजि केलेन्डाराव नायोब्ला जों बेखौ एप्रिल दानाव मोननो हायो आरो नोंथां एप्रिल दाननि गेजेर समनिफ्राय मोन मोननो हायो
ओ माने बे गोखा गोखै जानाया ओरैबायदि जाहैदों नोंथां माने जाहाथे बै गोजाम बोसोरनि बा गोदान बोसोराव हाबनायाव जाथे जोंनि देहायावबा जोंनि सोलेराव बेमार आ आसार सिखारा बा मोदाय दावरैनि नारनाय मानाय बेफोर जाया बेफोरनि थाखाय गोबां हाग्रानिफ्राय बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बा न'आव मोननाय माखासे ओ गोथां बेसाद बा ओ लाइफांसाफोर बेफोरखौ खाङै खाङै जेन'बा ओ सयथा सातथा आठथा नयथा दसथासो मैगंफोरखौ खाङै खाङै जोङो ज' मोनसे सारायावनो बिसोरखौ लगायनानै बेखौ एवो आरो सोरबा बेदर बायनो हाग्राया बेदर बायनानै एवनानै जायो बेदरजों होफानानै जायहा बेदर बायनो हाया बिसोर ओरैनो गोजा बे मैगं थाइगं गोजा एवनानै जायो बे मैगं थाइगङाव गोखाबो थागोन गोदो गोदैबो थागोन गोखाबो थागोन गोखैबो थागोन जायनि थाखाय जों बेखौ मा होनो गोखा गोखै आंनि मिथिनायाव ओ बेनो नों थां दा नोंथाङा आंनि बे माबा बुंनायनि सायाव एसे माबाफोर थालांनाय बायदि मोनदों नामा नोंथां
नोंथांनि जि बुंनाय बेफोरो थिगानो नोंथां नोंथाङा थिगखौनो मिथिदों
औ नोंथां
औ बेनि फारसेथिं बेलाफारसे नायोबा जोङो जोंनि हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौबो नायबिजिरनो हायो नोंथां जेरैहाय हौवासाफोरनि थाखाय जोङो नुनो मोनो गामसा जायखौ बर' आइजों गावसोर
औ नोंथां
नो दायो इसोर गान ब्लाउस गस्ला औ खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ आरो बेजों लोगोसे दङ बिसोरो फालि बा फास्रा बुङो जायखौ बिसोरो बेखौबो गावनो दायो बर' आइजोफोरानो आरो लोगोसे दङ जोंहा बर'नि मुंदांखा जाय आर'नाइ
औ नोंथां औ नोंथां
खौबो जों बर' हारिया गावनो गाव दायो गावसोरनो गानो बे आर'नाइखौ लायोब्ला मुलुगावनो सिनायखायो दि बे बर' होननानै आरो जि आइजोफोरनि गाननाय दख'ना बेयो बुहुमावनो बा मुलुगावनो मोनसे
औ नोंथां
थाङा आरो मोनसेल' इउनिक माने मोनसे इउनिक टाइपनि मोनसे गाननाय आरो जाय दखनाखौ गानना थाङोब्ला मुलुगनि मानसिफोरा औ गोमोहाबजोबो आरो माने एसेबां समायना गाननाय जोमनाय बबेनि जाखो बिदि सानो सुबुंफोरा जेब्ला नों बेखौ गानना थाङो अ ब्ला नोंजों साखाथियाव थानाय गुबुन जायगानि सुबुंफोरा सोमोनानै सोंगोन नोंथाङा बबेनि बेयो मा गाननाय बिदिनो गोबां सम सुबुंफोर जायफोरो जोंनि हारिनि नङा बिसोरबो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बायनानै लायो गाननो रोङाबाबो साजायनानै दोनो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जा औ औ दे अब्ला बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबा दां आंहाबो गुबुन फारसे खामानि दङो बिदिब्ला जोङो बेफोरबायदि खाबुखौ इयुनाव राइलाइ फिनबाय नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जाहाथे जोंनि मिथिनाया बाङो आं दा नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा आं मिथियैबो मिथिबाय जायनि थाखाय आं बोर गोजोननाय मोनदों नोंथाङाबो आंनि माबा मोनसेखौ मिथिनो मोनदों आं आसा खालामबाय
औ मिथिनो मोनदों नोंथां नोंथाङा दि खेराइ फुजानि बागै बुंदोंमोन बेनि बागै आं एसे मिन्थि नो मोनबाय नोंथां दे अब्ला नोंथां इयुनाव लोगो मोनलायगोन लाखिथ'नोसै औ गोजोनथों नोंथां